हेल'। औ खुलुमबाइ नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय। गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो। जासि हरबाय।
नोंथाङा मा खालामगासिनो ओरैनो?
आं दासान्दि हांसो फिसिगासिनो।
आब मोजाङानो माथो। आं उम नोंथांनाव बे हांसोखौ माबोरै फिसियो माबोरै फेदेरो बा माबोरै जोलै बारायहोयो बेनि बागैसो सोलोंनो लुगैदोंमोन नोंथां।
औ। हांसोखौ मा होनो फार्स्ट टाइम गोरलै फिसा फिसा गोरलै टाइमाव
औ औ
मा होनगोन एखो उम कार्टनावबा नानि कार्टनावबाथाय बा ओरैनो ओरै राउन्ड टिमपा सेबो खालामना दोनजायो। बिनिफ्राय लाइट होनांगौ आरोना
अ माने ओ बिमानिफ्राय गफाय होगोन ना ना आलदा माबाफोर दंबावो गफाय होनो थाखाय
अ आं मोननैनिफ्रायबो गफाय बिमा नाजोंबो गफायहोयो बिनि ओमफ्राय मेचिन जोबो गफाय होयो
अ' मिचिना ओरैनो मा मिचिन जेनेबा?
मेचिना ओरैनो इनकुभेटर होनना बुङो औ बिदं बि दुं दबथायग्रा माबा थायो कन्ट्रलार।
औ औ बेखौ माबेयाव मोनो
बेखौ अपेन मार्केटावबो मोनो ओम बेनिफ्राय ओ फ्लिपकार्ट बा एमाजन बेफोरावबो मोननो हायो
ओम बे मेचिनखौ बायोब्ला खरसाया बेसेबांसो थाङो
ओ ओरैनो कन्ट्रलार कन्ट्रलार गोजायाव ओम बाजौ बाजि लायो बेनिफ्राय एक्स बायनांगौना फ्राय एडाबटार थायो बे बाल्ब थाबाय हल्दार था ह' हल्दार थायो थाङो
जिबाजौ बा नैरोजानि गेजेराव मोनजोबगोन आरो ना
औ जिबाजौ बा नैरोजानि गेजेराव मोनजोबो
औ बे-बे मेसिनाव गफायैनो बेसेबां सम सम लायो दाउदैया?
मेसिङाव गफायनो ओह हांसोनियाथ' माबा लायो नैजिदाइन सान लायो नैजिदाइन आरो नैजिदाइन टु थामजि दिन।
बे बेखिनि औ
नैजि दाइन निफ्राय गनाया जागाय जेनो ओमफ्राय थामजि दिननि गेजेराव गजोब गजोबो आरो ना गासिबो बिदैया
गफायजोबो आरोना
गफायजोबो
नखरा बेसेबां सम लायो मेसिनाव?
दाउनि बिदैया जिदाइन सान लायो ओमफ्राय नैजि सानाव गासैबो फिथा जाजोब बो आरो ना
औ औ ओमफ्राय बे गफायग्रा गफाय बे मा जाहोयो दाउ दाउसानो जेनेबा दाउ फिसानो
द द दाउ फिसा हांसो फिसा गफायग्रा गफायग्रि माबानोबो मोननैनोबो माबायो फार्स्टआवनो ओरैनो अ आर एस होग्रोयो
अ
दाउ हांसोनि एक्सट्रा अ आर एस दंखायो बिखेव बेखौहाय होयो बेनिफ्राय सानसे सानसे थानाय सानसे थानायनि उनाव बिसोरनो माबा होयो स्टार्टार जिर' साइज बेखौहै बेखौ होयो आरो ना बिसोर गरसे गरनै खनजानानै जायो बेनिमफ्राय सानसे बारनानै नेक्स्ट जोंना साननै जायोब्लाथाय साननैयाव मोजाङै जानो हानाय जायो
औ बिनिफ्राय बिसोरो देरनो बेसेबां सम लायो?
देरनायाथ' हांसो फिसाया अह जिबा सानावनो गेदेर जायो
अ जाहोनो जाहोनायजोंसो खोथा आरोना नों नों जेसेबां आदार होनो हायो एसेबां बेसेबांनो जानानै थाब देरगोन आरो ना?
औ औ औ ओरैनो थामजि सान थामजि सान जाबाथाय फिसा फिसा गां ओंखारनाय जागायजेनो आर ना
औ
दाउ फिसाया एसे गोबाव लानानै गोबाव लानो नागिरो
अ हांसोआथ' मास मोननै मोनथामाव जाजानाय जायो नामा?
ओरैनोथ' माबाया हांसोआ ओ नै मास जिबा दिनावनो जाजायो
औ ओय दाउफोरा बेसेबां सम लागोन देरनो जा-जानो जाजाथारनो थाखाय।
दाउआ ओरैनो मा मोनथाम मास मोनब्रैसो नांगौ मास मोनथाम मास मोनब्रै
बे बे हांसोया हाथायाव मा दाम फानो नोंथाङा?
हाथायाव ओरैनो मा होनो आंथ' माबा बेफारिनोसो हरो नालाय
औ फायखारि फायखारि नो नामा?
गारिनो
अ
के जि थामजौ नैजि बे जेसेबां औ औ हांसोखौ
औ
निफ्राय जेसेबां माबायो ओ गिलिर जायोबा वेट जायो बिदि सायाव दाम मोनो आरो ना मासे हांसोआव ओरैनो मासे हांसोयाव ओरैनो द'जौ बाजि द'जौ बिदियै मोनो आरो।
जिसिबां गिलिर जायो एसेबांनो दामखौ बांसिन मोनो आरोना
औ औ
ओरैनो गामियाव फानबाथाय गथायैनो गथायैनो हरो। बाजौसोआवनो हरो
औ एनिफ्राय दाउफोरखोलाय
दाउआथ' सेरसेयाव उम ब्रैजौ लायो।
ब्रैजौ ना
औ
ओरैनो बे
सि खालामनाया एसे दामा आलादा जायो आरो ना
अ बे खासि खालामबा थाबसिन देरो नामा दाउवा?
खासि खालामबा थाय दाउआ गिदिरसिन जायो आरो ना। मासे दाउआनो ओरैनो ब्रै केजि बा केजि गाहाम जायो खासि खालामबाथाय
औ बे ब्रै केजि बा बा केजि जानाय बेसेबां सम नांगौ बेयो दाउवा देरनो थाखाय
से बोसोर
अ से बोसोर नांगौ आरो ना।
औ
फ्राय नोंथांना बेसेबांसो खरसा थांखो दाहालागै
थांनाया जि रोजासो खरस थांबाय
जि रोजाना
औ
ओ दाउवाव बेसेबां थांखो
दाउवाव बारा थाङाखै दाउवाव आं द' रोजासो थांबायदां मोजाङै नाय फिननांगोन खनसे औ द' रोजासो थांबायदां
ओरैनोथ' ओ मुलाम्फाथ' थायोना नोंथां
औ मुलाम्फा थायो
औ औ ओमफ्राय बिदिनो माबाफोर भिटामिन थामहिनबा बा माबाफोर जाहोबावनांगौ नामा बे दाउफोरनो बा हांसोफोरनि गेजेर ससेयाव
औ भिटामिन होनांगौ ओ ओरैनो स्नि सान जाबाथाय दाउ फिसास दाउ फिसाबा हांसो फिसाया निसान जाबाथाय आं भिमारेल होयो।
औ
गुबुनफोरा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन भिटामिन होयो आं भिमारेल सौहैयो
होम
बिनिफ्राय जिबा सानसो जाबाथाय अस्थब अस्थब पेटजों ओमफ्राय भिमारेल होयो। माननैखौबो लगायनानै होयो।
ओमफ्राय बे बेमार जानायफोरखौ होबथानो माबाफोरबो मुलि बाहायो नामा?
औ औ बेमार जानायखौ होबथानो थाखाय मा ओइ एन्टिबायायटिक होयो आङो।
औ औ बेनिफ्राय बे हांसो फिसिबाथ' दै नांथारगौना नोंथां। फुख्रि बा दैमाफोर नांथारगोन नामा?
बिदिहायथ' कम्पालसरि नङा दैमा फुख्रिनि गोनांथिबो गैया। ओरैनो एसे एसे दै होबानो दै दुगैनो गरम जानायखौ गुसु खालामनो थाखाय मटरजों बा दंखलनि दैबो होनो हायो। फुख्रि दैमाया कम्पालसरि नङा आरोना औ औ ओरैनो एसे फिसा खालामनानैबो होजायो।
औ
आ
ओमफ्राय मा मा फिसिबावो नोंथाङा आरो बे मोननैल' नामा?
आंनाव दाउजो अमा दङ ओमफ्राय हांसो दङ बे मोनथामानोल' अमया बारा गैया माब्रैल' दङ। दा गोबां सोनो हाथ'वाखै
अमा फिसिनायावोथ' गोबां खरसा थांथारो
औ अमा फिसिनायाव गोबां खरसा थाङो। बेनिखायनो गोबां सोनो हाथ'वाखै दासान्दि
जाहोनायानो बिराद खरसा थांथारो आरो ना अमायाव?
औ जाहोनायानो बिराद गोबां गोबाव नांथारगो सानसे यावनो सौसे गाहाम थाङो।
औ नै बे फिसा समावथ' बांद्राय थांला जेनेबा जेसेबां देरगोन
औ औ औ फिसायाव ओरैहाय बारा खरस जाया। जिमान देरो जेसेबां देरो एसेबां खरसाआ बारायलांबाय थायो
औ। ओ नोंथाङा मा अमा फिसाखो खासि खालामनानै फिसिदों?
खासिया माथाम दङ ओमफ्राय बुन्दि मासे दङ।
अ फिसा आजाय होना आजायहोगोन आरो बेखौ?
औ फिसा आजायहोगोन एबारसो गोदान फिसिनायदों आं अमाखौ।
फिसा आजाय होननानै फानोब्ला फिसायाव बांसिन लाब थायो नामाथाय अमायाव?
औ फिसा फाननानै फिसा आजायनानै फानोब्लाथाय बांसिनहाय मुलाम्फा जायो आरो ना अमायाव। ओजोंहाय फिसा नि फिसानि फैसा रांखौ एक्सट्रा मोनबाय। बिनिफ्राय जोंहाय बिमानिया एक्सट्रा थाहैबाय
ओ बेसेबां सम नांगौ ओरैनो अमाया बिमाया फिसा जायनि थाखाय?
बोसोरसे ना? हेल' अ थांना नेथ प्रब्लेम जादों नामाथाय बांद्राय मोजां खोनायाखै।
औ जानो हागौ दे।
औ खोनाबाय दा?
औ औ नोंथाङा मा मावगासिनो? हेल' हेल' हेल'